हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आं दंथ'यो बिदिनो नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो जिरनानै दंथ'यो नोंथां ओ नोंथांखौहाय ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजोंहाय सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ जोंना जेरै आयदायानो जाहैबाय ओ आबाद मावनाय। ओ जोंनि सुबुंफोराथ' गोबाङानो आबाद मावो जेरै दैलां बोथोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ बे आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो नोंथाङा एसे गुवारै ओ सिगाङावनो एसे गुवारै माने फोरमायनानै होग्रोदो।
औ नोंथां ओ आबाद मावो होनोब्लाथ' जोङो गासैबो सुबुङानो मावो आरो खायसे खायसेयाबो मावोबो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो दा दै लों औ दैलों बो थोराव जोङो माइ गायो बिदिनो ओं गोबां आबाद दङ दैलां बोथोरनिबो आरो मेसें बोथोरनिबो औ। ओ बिदिनो जोङो ओ मा होनो गोबां माने ओ फिथाइ सामथाइनिबो जोङो आबाद मावनो हायो आरो नोंथां औ ओ औ जेरैहाय जों ओ दैलां बोथोराव ओ आबाद मावनायानो जाहैबाय जोंना ओ बिदिनो ओ कुमब्रा आरो ओ औ बिदिनो आरो मा होनो ओ बिदिनो जोङो ओ मेसें बोथोरावबो जोङो गोबां मा होनो बिदिनो औ आबाद मावनो मावो आरो फिथाइ सामथाइनि ओ बिदिनो जोङो औ मेसें बोथोरनियाबो जाहैबाय ओ बि दिनो जोगोनार आरो
औ
ओ औ बिदिनो गाजर ओ आरो गोबां दंबावो लाइ लाफा आरो खायसे खायसेयाथ' ओ गोदोनि दिनावथ' ओ थाफोरखौ फोआमोन नोंथां ओ दानिया दानिया औ दानिया बांद्राय खोथाफोरखौ ओरैनो मोनला बायला ओ बिनिखायनो खायसे खायसेया फैयोबो औ बिदिनो खुथ त्राफोरखौ बेफोरखौबो मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो बेफोरखौबो औ फानो फाननानै रां खामायनो हायो आरो नोंथां ओ गोबां माने औ गोबां माने दैलां बोथोरनि ओ आरो मेसें बोथोराव आबाद मावो आरो बिदिनो ओ जोंनि मेसें बोथोराव आबाद मावनायानो जाहैबाय बिलाहि बेफोरबायदि आरो फान्थाव आलु आरो औ आलुआथ' दैज्लाङावबो मेसेङावबो गायजायोनो खायसे खायसे जायगाफोराव औ बिदिनो आरो जों थास' आसु थास' होननाय मोनसे दोङो बेखौबो जोङो गायनो हायो। आरो थास' होनना बुङोब्लाथ' जों ओ थास'नि ओ बुगानिफ्राय लानानै बेदर गासैखौबो जाजोबो आ थें खर' औ बेफोरखौ गैखौबो जाजोबो हाग्रानि थास'खौ औ बिदिनो औ ओ जोङो बिदिनो ओ मा होनो ओ आबाद मावनायाथ' जोंना दैलां बोथोराव माइखौ गायथारनांगोन नोंथां ओ बेनिखायनो जोंनो माइखौ गोनांथार जायो आरो नोंथां ओ बि दिनो जोङो औ जोङो बिदिनो ओ माबा मा होनो मेसें बोथोरनि आबादा जाहैबाय जोंना आरोबाव दंबावो कबि अल कबि बान्दा कबि ओ बिदिनो गोबां ओ लेस्रा भिन्दि ओ गोबां दंबावो आरो नोंथां बिदिनो जों बेफोर बेखौनो फाननानै ओ रां खामायनो हायो एबा जोंनि न'खराव औ बिदिनो जोंनि न'खर सालायनायाव गोबां माने हेफाजाब होयो ओ बिदिनो जोङो ओ जुदि जोङो गोबां माने ओ बेफोरखौ ओ जुदि एसे थाबनो मेसें बोथोराव एसे थाबनो कबिफोरखौ गायना लायो ब्ला जोङो औ गोबां माने रां मोन रां मोनो आरो ओ बिदिनो जोङो औ ओ बांसिन मोनो माने बिदिनो आरो दोंबावो औ थाइसुम ओ बेफोर थाइबें बेफोरखौ जोङो ओ मा होनो दैलां बोथोराव दा थाइबें थाइसुमफोरा जानो ओ मोजां जायो आरो बांद्राय गरमनि थाखाय आरो औ आरो आरो बिदिनो औ आरो बिदिनो गोबां माने ओ पियासफोर ओ ओ मा होनो सामब्रामफोर हाइजेंफोर बेफोरखौबो जुदि ओ बेफोरथ' दाम गोसाखा नोंथां बिदिनो बेफोर खौबो जों गोबां गायना लायो लानो हायोब्ला जोंहा गोबां माने मुलाम्फा जायो रां खामायनायाव ओ बिदिनो जुदि गोबां औ आरो जों आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोंना ओ मा होनो बिदिनो सोरहाबा गय बागान बानायना दोनोब्लाबो बे गय बागाननि फिथाइफोरखौ जों मोननानै ओ फाननो हायो नोंथां बिदिनो आरो जुदि नारेंखल बागानफोर खौबो ओ गोबां माखासे गायनानै जुदि माबानो हायोबा फाननो हायोबा ओ दाबफोरखौबो बिदिनो आरो ओ फुजा पाथार जायोब्लाबो नारें खला आरो राबाथाय फुजा सिजोनफोराव जोबोद दाम गोसा जायो आरो नोंथां माने औ ओ बिदिनो जोङो मोनसेनिफ्राय मोनसे आबाद मावनाय आबाद मावनानै जोङो ओ रां खामायनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो मोजां मो सोलिलांनांगोन आरो जिहेथु आबाद मावनायखौबो जोङो ओ गारोब्ला जों माखौ जाना थागोन औ बि दिनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आबाद मावनायनि सायाव
औ जागोन नोंथां आरो आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङानो गोबां फोरमायनानै होलांखाबाय अब्लाबो आङो जा रोंगौथि बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमानानो होनसै
औ
जेरै जोंना ओ दैज्लां बोथोरावथ माने ओ गोबां सुबुंफोरानो मिथिखायो जोंना माइ आ बाद मावो बेनि अन गायैबो जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो गोबां उफ्रा खेथि मावनाय जायो जेरै मैगं थाइगंनि बिदिनो जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो माने आबाद मावनाया माने सोलिबोगासिनो दङ आथिखालाव लागिबो माने बे आबाद मावनाया जोंना अरायसम थाबाय थागोन ओ जेरैहाय जोंना मैगं थाइगंआनो जा जियानो जा जोंना जुदि आबाद खालामाब्ला जोंङो माने बै मैगं थाइगंखौ जों आबाद खालामनायखौ गारोब्ला जोंहा माने मैगं थाइगंखौ जों मोनजानाय नङा मानो होननानै बुंङोब्ला जोंना आथिखालाव ओ न'आव आबाद खेथि खालामाब्लाबो गोबां सुबुंफोरानो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जायो ओ थिग बेबायदिनो जोंना जेरैहाय मेसें बोथोरफोरावबो गोबां आबाद मावनाय जायो बिदिनो बेसर आबाद आरो बिदिनो सबाय बायदिसिना रो रोखोमनि आबाद मावनाय जों माने नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि गेजेरजों माने जोंहा दैज्लां बोथोराव जेरैहाय माइनि आबाद मावो नालाय बै माने माइ आबाद खौनो ओ माबोरै मावनाय जायो बेनि बागै आं नोंथांनि सिगाव एसे फोरमायनानै होनोसै ओ जेरैहाय जोंहा माइनि आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो ओ जोलै नांगोन बै जोलै एबा बिदानखौ जोंङो ओ थिखाना दोननायबो थायो जोंहा बोसोरनि थांनाय बोसोरनि माने थिखाना दोननायबो थायो जुदि ओ थिखानानै दोननाय गैयाब्लाबो जोंङो नार्सारि निफ्राय लाबोनानै जोङो फोनो हायो आरो नोंथां जेरै आथिखालावहाय जोंना नार्सारिफोरनिफ्रायनो माने गोबां ओ माइनि जोलैफोरखौ एबा मैगं थाइगं जोलैफोरखौ गोबां मोजां मोजां मोननो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा जेरैहाय ओ बै लाबोना दोननाय जोलैखौ जोंङो ओ सोमनानै दोननांगौ जायो ओ सोमनानै फाथोनि बस्थायावहाय सोमनानै दोननांगौ ओ बेनि उनाव जोंङो बेखौ ओ हरसे आरो सोमना दोननायनि उनाव जों बेखौ बोखांनांगौ बोखांनानैहाय बिनि दैया सरयोब्ला जोंङो बेखौ जेरावहाय जोंङो फोगोन बै फोनाय जायगाखौहाय ओ हेवनानै लानांगौ हेवना लानायनि उनावहाय जोंङो बै जोलैखौ लाना थांनानै जों बेवहाय ओ सासे सासे होनाय जायो आरो नोंथां ओ बिनिफ्राय जोंहा ओ सासे सासे होनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ ओ जोथोन लानांगौ थ दाउफोरा जायो नामा मानोना बेखौ जोंङो नायनांगौ आरो बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ बिदिनो दान मोनसेसोनि उनाव माने फुनो हानाय जायो फुनो हानाय जायोब्ला जोङो माने जेरावहाय गायगोन बे गायग्रा जायगायावबो जोंङो बेखौ गोबां हेवनानै लानाय जायो आरो बिदिनो गिबियाव ओ खारायना लानाय जायो ओ बिदिनो खारायना लाखांनायनि उनाव जोंङो आलिफोरखौ दानो दाननायनि उनावहाय आरो जोंङो फिन हालेवबावो फिन हालिव गावनानै जोंङो हालिफोरखौ खोयो आरो नोंथां खोनानैहाय जोंङोहाय बिदिनो आरो खनसेबावो हेवनायाव जोंङो गायनाय जायो थिग बेबायदिनो हायफा खायफा खायफा सुबुंफोरा खन्थाम एवनानैनो गायो आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा बिदि बुरजाबो माने बारा बेवो आरो। ओ खनब्रै खनबायाव लागि हेवो। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा गायनाय जानायाथ' खनथामावनो गायनो हायो ओ थिग बेबायदिनो जाखो खोथियाखौ ओ गायनो जायोब्ला खोथियाखौ माने जोंहा फुनानै फुना लाना फैनानै माने मुथा मुथा खानानैहाय जोंङो बेखौ दैयाव सोमना दोननांगौ जायो नोंथां। ओ माने हरसेनि थाखाय दैयाव सोमार नांगौ जाहाथे बिनि रोदाफोरा राना। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा हरसे सानना दोननानै हाय जोंहा दैखौ गायनाय जायगायावहाय फिन एवफिननानै जोंहा बेखौ ओ रानै रानै होनाय जायो मुथा मुथाखौ जोङो। ओ बे आखा खानायखौ जोंङो रानै रानै होनाय जायो थिग बेबायदिनो बेयाव जों गायनाय जायो। ओ गायनानैहाय जोंहा बिदिनो उनाव बियो लासै लासैनो माने सोमखोर समायना गोसोम सोमो। गोसोम गोसोम माने सोमखोर समायना जाबोयो आरो बे माइनि माइनि बिफांङाहाय। ओ थिग बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय बेयो ओ जौ जौगोन जौनायनि बिबार लागोन फिथाइ थायगोन बेनि उनाव खौ जेब्ला मोनो अब्ला जोंङो माने बेवहाय ओ गोबां मुलिफोरबो होनाय जायो आरो नोंथांा आथिखालावहाय गोबां मुलिफोरबो होयो माइयावबो। ओ एम्फौ जानायनिानो जा एबा एबा माइ बिबार ओंखारनायानो जा माने गोबां मुलि होनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ मुलिजोंबो माने गोबां ओ माइफोरखौ माने थिखोनाय जायो। जेरैहाय जोंहा बिदिनो जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोङो बेखौ न'आव हा न'आव लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ हाना लाना फैनानैहाय जोङो ओ मोसौ एबा ट्रेक्टरफोरजों नानाय जायो। आथिखालावथ' जोंहा मिसिंजोंसोोनानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनावहाय जोङो मोसौफोरजों बांसिन नानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां ओ बिदिनो आरो जोंहा ओ बेखौ ओ नाखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो बाख्रिफोराव सोनानै दोननाय जायो। जायो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा जोंहा रायज्लाय रायज्लाय समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां।
ओ नोंथांजोंहाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिगोन नामा नोंथां औ